हेलौ औ ओ खोनादोंना नोथां औ औ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय । द
नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरना थाबाय । ओ नोंथांनो आङो दा बे समाव फन हरनायनि जाहोना बेनो ओ नोंथांजों आङो माखासे जोंनि नैबे ओनसोलाव बा जोंनि बे बर'नि जिथु जानाय लोंनायनि बागै दान्दिसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
ओ दा जोङो जानाय लोंनायनि ओ सायाव सावरायनो सानदों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
ओ दा बिदिनो नोंथाङा बिदिनो मा मा जानानै एबा मा मा संनानै नोंथाङा मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ जानायनि मादाव होननानै बुङोबाथ' जों हा गोबां मै गं दङ नङा होमबा? दा बेनि मा दाव जोङो जोंनि मोजां मोननाय जानानै मोजां मोननायखौ जों रायज्लायनो सानदों दा बेयाव ओ जोंहा बे जोंनि बर'आव आरो नैबे जोंनि ओनसोलाव सोलिनाय मोनसे जोंहा ओ आलादा हिसाबैबो बुंजायो बा बेयो गुबुन जायगायावबो सोलियो जायखौ जोङो सबाय मैगं होनना बुङो।
औ
बे सबाय मैगंखौ जोङो नैबे जोंनि ओनसोलाव बेखौ जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै सङो ओ थेवबो नैबेयाव जों बेखौ ओ जायखौ बुङो जोङो खारै बे खारैखौ खारैजों जोङो बे सबायखौ संनाय जायो बेखायनो जों बेखौ सबाय खारै होनना बुङो आरो। दा बेखायनो आङो मोजां जानानै मोजां मोनना होनना बुङोब्ला बे सबाइ खारै जों बे सबाइ खारै दाउजोंबो जायो मालाबा अमाजोंबो जानाय जायो। आरो मालाबा बेखौ ना गोरानजोंबो जानाय जायो। आरो मालाबा बेखौ जों जायखौ बुङो साम' बे सामजोंबो जानाय जायो। दा बेखौ आं बां सिनै बे सबाय ओंख्रिखौ बांसिनै गोथाव मोनो होनबा जोंनि बे न'निनो फिसिनाय दाउजों बे दाउजों सबाय बेखौ गोथाव मोनो आरो आंनि मोनसे आरो गो थाव मोननाय ओंख्रि होननानै बुंबावोबा बेयो जाहैबाय ओ जोंहा बयनिख्रुइबो ओम आंगोनिबो आंगो मैगं ओम बे गोबां जिहेथु सारा मुलुगावनो होनना बुंजायो बे मेगङा। जायनि थाखाय बे गोनांथार। जायखौ बुङो जों आलु। बे आलुजों आरो दाउ बेदर आरो बेयाव जों होफानाय जिथु मटर बे आलु, मटर आरो दाउ बेदर बेखौ आङो माने फेभ्रेट बा साबसिन मेगं हिसाबै ओम गोथाव मोनो आरो। दा थिग बेबादिनो नोंथाङा मालाबाफोर सबाय ओंख्रिखौ
औ औ नोंथां ओ थारैनो सबाय ओंख्रि संनायनो मोनफेरदों।
औ बिदिब्लाथ' नोंथाङा बे सबाय ओंख्रिखौ माबोरै संनाय जायो आरो मा माजों माबोरैहाय संनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
जोङो बे सबाय ओंख्रिखौ माबोरैहाय संनाय जायो होनब्ला नोंथां ओ जोङो फार्स्टआवनो सबाय ओंख्रिखौ मोजाङै सुग्रोनांगोन। ओ बिदिनो सोमनानैबो दोनो औ बिदिनो सोमनानै दोननानै जोङो सुखांनांगोन बेखौ ओ ओ बे सबायनि गोसोम दाखोना खार ओ खारहोनो थाखाय ओ बिनि उनाव औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बेदरजों संङोब्ला बेदरखौ जोङो मोजाङैनो एवफ्रामना लाबाय बिदिनो पियास मस्ला मस्लि होनानै । ओ बिनि हाय जोङो रुग्रोना ला रुनानै लाबाय बिनि उनावहाय दाउ बेदरा जेब्ला एव खौ जोङो बेयाव होदलाना होबाय आरो सबाय रुखानाय खौ औ बेनि उनाव औ बेनि उन नावहाय जोङो नांगोखिनि दैखौ होना होबाय बिनि उनाव बिदिनो ओ गोबाव गोदौ होनानै जोङो बे सबाय ओंख्रिखौ जानो हानाय जायो आरो । आरो बिदिनो खायफा खायफा सबाय खौ रुनानै लाग्रोनायबो जाया बिदिनो ओ दाउ एवफ्रामनायजों लोगोसेनो बेखौबो ओ दाउखौ गोबाव एवफ्रामनानै बेखौ सबायखौबो बिदिनो होफानानै एरनानै खा दै होनानै खारै होनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो ।
औ औ
बिदिनो दाव सायख सोंनाया
औ नोंथांनिसिम ओ आरो आं बेखौबो सों नो सानोदि जोंहा मोनसे आरोबाव ओंख्रै दोंङो । ओ बे जा हैबाय जोंनि नै बे बर'नि ओ बे नैबे जोंनि ओनसोलाव सोलिनाय
औ
ओ बे जाबाय अनला खारै बे अनला खारैनि सायाव ओ बो नोंथाङा माबा मोनसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां ओ जोङो बे अनला खा खौ जोङो द'
औ
औ खोनादों ना? औ जोङो बेखौ अनला ओंख्रिजों जों हाबा जायखौ जों हाथासुनिनो बेयावबो बाहायनाय जायो ओ बे हाथासुनिआव जोङो औ दाउजों अनलाजों संनांगौ जायो । बिनि उनावहाय जोंङो बर बर थरा बिदिनो गामिनि गथ गथ सेंग्राफोर बिसनो जों जाहोनांगौ आरो संनानै जों बेनि गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ खालामनायखौ जों नुबोनाय जादों आरो आरो अनला ओंख्रिखौ माबोरैहाय संनाय जायो होनो होनो थाङोब्ला जोङो अनला संनो थाखाय जोङो अन गुन्दै नांगौ नङा औ बिनि उनावहाय जोङो दउ सोब्ला आरो मेवजों सङोब्लाथाय जोङो दाउखौ मोजाङै एवफ्रांनानै दोनोन बिनि उनावहाय औवा मेवाइखौ दानना लाबनानै बिदिनो सिथा सिथा हानानै जोङो एवफ्रामनांगोन खारै होनानै बिनि उनावहाय बे औवा मेवाया मोजाङै रुइब्लाथाय जों बेखौ दै होना होनांगौ आरो बेनि उनाव जोङो दैया गोदौबोब्लाथाय जोङो बे अन गुन्दै देना दोनखानायखौ फ्रि फ्रि होना होनांगौ आरो जाहाथे बे अन गुन्दैया गथा जाया ओ बिनि उनाव हाय एरै एरै होबाय थांनांगौ आरो बे दाउ ओ एफ्रामना दोननाय दाउखौ जोङो बेयाव होदलाना होबावनांगौ आरो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ बारा दैज्लाव दैस्लाव जाया नालाय अनला ओंख्रैया थाखायनो जोङो गावनि नांगौ आन्थानि गथाखौ खालामनानै जोङो अनला ओंख्रिखौ संनानै जानाय जायो आरो नोंथां।
आरो नोंथांनाव आं बेखौ सोंनो सानो जे नोंथाङा बुंदों जे बे अन गुन्दै बे अन गुन्दैया जे मानिखाय जायो बेखौ आं नोंथांसै मिथिनो लुुबैदोंं
औ नोंथां ओरैनो बे अन गुन्दैया जोंनिया माथा माइरंनिफ्राय जायो। ओ जोङो बेखौ औ बे माइरंखौ जोङो सोमनानै एबा दसे सम सोमनानै दोननांगौ। बेनि उनाव सुखांनानै जोङो जाहा थे बे रुइब्लाथाइसे रुइब्लाथाय थाबनो गेब्लेयो नालाय जों बेखौ सुखांनानै दसे दै गसरनो थाखाय फोराननानै दोननांगौ आरो। अब्लासो जोङो बेखौ। ओ देनो मोजां जायो आरो बिदिनो खम जायो नालाय बिदिनो थबसि एबा ग्रेन्डार मेसिनफोराव देनानै जोङो संनानै जानो हायो आरो।
औ औ
अ आरो जोंनाथ गोबां मैगं गोथांफोर दोङो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ।
औ नोंथाङा बे मैगं गोथांफोरनि मुंफोरखौ एसे मुंखनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ जेरै जोङो मैगं गोथाव गोथां होननानै बुङोबा ओ जोङो सरासनस्रा स्रायै फोनाय मेगं गोथांबोदोंङ आरो हाग्रानिफ्राय हारसिङै रजनायखौ खाबथिंनाय मेगं गोथांबो दोंङो दा बेनि मादाव जोङो जोङो ओ फोनानै दुब्लियाव फोनानै मोननाय मैगं गोथां होननानै बुङोबा जोंहा बेसर मैगं आरो ओ लाइ मेगं आरो जोंहा मुला बिलाइ आरो जोंहा फालें मैगंबो दोङो बेनिफ्राय जोंहा बेबायदि बिदिनो ओ गोथां मैगंनि मादाव जों बेबायदि फोनायावबो दंबावो जानांगौ बेनिफ्राय जों हाग्रानिफ्राय खाबथिंना मोननाय गोथां मैगं होननानै बुङोब्ला जेरैहाय जोङो मानिमुनिखौ जों फोनाय जाया। बे मानि मुनिया गावनो हारसिं रज'यो आरो बेखौ जोङो दुब्लियाव एबा जोंनि नाराथिलियाव जों खानानै मोननाय जायोै बे मानिमुनि खौ आरो जोंहा गोथां मै गंनि मुङाव दंबावो जोंहा खेरा दाखिनि बेबो हारसिङै रज'नाय जायो आरो बेनि उनाव जोंहा दोङो गोथां मैगंनि मुङाव
औ
ओ जोंहा थास' बिथ्रियाबो मोनसे जोंनि गोथां मैगङाव गोगलैहैयो दा बेफोरबायदिनो ओ हाग्रायाव रज'नाय गोथां मैगं खौ आं बेखिनिखौ मिथि थिना मोन्दों लोगोसेनो आरो नोंथांनाव आं सों जे आं मोनथिना मोनै जे जोंनि हाग्रायाव रज'नाय बा खा मोननाय गोथां मैगं मा मा दङ बेखौ नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो लुगैदों आङो
ओरैनो जोङो मा मा मैगंखौ हाग्रायाव खााबफननानै मोनो होनना बुङोब्ला जोङो जेरै दैयाव थानाय हेलेंसि मान्दिया बिदिनो मेथ'खा बिबार बेफोरखौथ' जों जानाय जायोना औ आरो बिदिनो ओ हाग्राया जेन'बा बोरियाव मोननाय थुन्थुनि मान्दिया ओ थुन थुननि बिदि बिदिनो मानिमुनि जारि बिलाइ बिदिनो आरो ससमा बिलाइ ओ बिदिनो सजना बिलाय फ्रायायथ' जोङो ओ खारै ओंख्रि जायो नङा होमब नोथां ओमफ्राय जायो बेनि थाखायनो औ आरो जों सजना बिफांनिफ्राय फिथाइखौबो जानाय जायो नङाना नोंथां नंगौना नोंथां।
औ नंगौ।
बे फिथाइखौ जोङो जिरनानै बे बेनि जि गोरा जाबाथाय जोङो बे फिथाइनि बिगुरखौ जिरनांगौ आरो अब्ला जोङो जानो मोजां जायो। आरो गोरलैबाथाय जोङो जिर बाबो जानो हायो आरो। औ।
दा बिदिब्ला नोंथां समाबोथ' जाबाय।
औ नोंथां।
दा नोंथाङा नोंथांनि ओमफ्राय आङो बे गोथां मैगंनि बागै गोबां खो खोथा मिथिना मोनबाय बिनि थाखाय आं नोंथांनिसिम ओ गोजोननाय मोनबाय नों बिथांनिफ्राय मिथिना मोननानै। ओ आं आसा खालामो आरो उनावहाय नोंथांजों सावरायफिननो मोनगोनखौ
अ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथों।
दे गोजोन्थों।